नोंथाङा औ ओ ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम
औ औ
औ नोंथाङा मोजांङैनो दंना
औ दंङ दे
मोजांङै दं जों दा दैज्लाङाव मा मा मैगं जानायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा
औ जागोन दे सावराय जागोन
जेरै जोंङो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जायो नालाय
औ
जेरै आं थास'निफ्रायनो जागायजेननोसै जेरै थास' बिबार थास' बिबार ओंखारहांबायानो औ जेरै जों बे थास' बिबारखौ खौ ओ जानो थाखाय जेरै जोंङो लाहार फाहार लानांगौदि जेरै जोंङो थास' थास' बिबारखौ सायगोर नानै लानांगौ जायो
औ नंगौ
औ आरो जोंङो बेखौ सायग्रोनानै लानानै आरो जों बेखौ मोजां सुना लानानै जोंङो एवफ्रामनांगौ जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
औ आरो जोंङो बेदरफोरजों जानो थाखाय जेरै जोंङो बाजारफोरनिफ्राय लाना फैनानै जेरै जों बे बेदरखौ साफ उफायै रुगारनानै जोंङो एवफ्रामनांगौ आरो जोंङो बेखौ खारै एसे होनानैब्लाबो जों संनानै जानांगौ आरो थास' बिबारखौ जाहाथे जोंनि गारामाफोराव मानैया। औ आरो बुंनो थांङोब्ला जों थास' खौ गासैखौबो जाजायो जेरै दाथ' थास' आथिंबो ओंखारबाय। थास' आथिंखौबो जोंङो बेफोरबायदिनो ओ बेनि बिगुरखौ गारनांगौ जायो।
औ औ नंगौ
औ आरो जोंङो बेखौ सायनानै जानांगौ जेरै गोखैफोर एसे होनानै नगजा जोंनि गारमायाव माना बेबो औ। गोबाङानो जेरै थास थास बुंङोब्लाथ जेरै थास बेदर जेरै थारुन होननानै बुंङो बेनि थास बेदरखौ जेरै जोंङो बेखौ गोजां बोथोरफोरावसो जाहैनाय जायो गोजां बोथोर खाथि खाथि। थिफोरावसो
उम
दाथ' जोङो थास' ओ थास'खौ जेरै गाय गायनासो दोनो नालाय औ जेरै नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो।
औ औ जागोन ओ थास' अ' खौथ' जोङो थास'आ जोंनिया गोबां रोखोमनि दोङो नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो ना दा जोंनिया थास' थास' दा एसे देरहांबाय ना बिबार बि बिबार लाबाय थास'आ दा ओ बेनिफ्राय ओ थास'आ जोंहा हाग्रानिबो दोङो था-थास'आ जोंङा नङा होमबा जों बे थास'नि
थास' दङ
बिथ'राय ना बिथ' बिथ'राइफोरखौबो जों जानो हायो बा बिनि आथें बिबार बेफोरखौ जों जायो दाथ' औ
ब्ला मानोना बेहाय दा दैज्लां बोथोर नालाय जेरै लेवार एम्फौ एनला हाबगोन होननानै जों जानाय जाया बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला टाउन सहरनिया बांसिन जानाय जायो आरो।
औ जायो मानो मा औ नंगौ मानो होनोब्ला थास'आ बिराद गोनांथारना जोंनि थाखाय खाय मा होनो बेवहाय माखासे भिटामिन मोनो जोङो बेयाव मिनारेल भिटामिन जोङो बेनिफ्राय आइरन मोननो हायो बेनि थाखाय बेखायनो थास'खौ औ गोबां सुबुङानो जायो आरोना थास' बिथ'राइफोरखौ जानो मोजां ‌ बेनिफ्राय बिदि थास' आथें ना बे थास' आथें आथेङाबो जोबोर मोजां जोङो दाथ' थास' थास' बिबारजों लोगोसे दा थास' आथिंबो मोननो जाबाय जोंहा ना मोनसे
औ थास' बि-बि औ थास' आथिंखौबो जों जानायानो जाबाय दाबो।
ओ थास' आथिंआ बिराद मोजां जोङो दालिफोरजोंबो जाजायो बेखौ बेनिफ्राय जोङो बे बे खान्थालना खान्थालनि बेगर औ बेफोरजों जानो जोबोद जोबोद मोजां जायो औ नंगौ। मैथा बेनिफ्राय ओ जोबोद मोजां जायो आरोना बे
औ जोङो आरो थास' खान्थाल खान्थाल बेगरखो जोङो अनला खारै बायदि जेरै जोङो मैथा गांनै होननानै जोङो नाफोरजोंबो संनानै जाजायो।
औ नंगौ नंगौ थास'खो ओ जोंहा थास' ओ आ मा होनो मोननै मोनथाम रोखोमनि दोङो ना थास'आ मोनसे थास'खो जोङो मा होना बुङो आसु थास' होना बुङो। जाय जायखो ना औ आसु थास' होनना बुङो बेनिफ्राय मोनसे से ओ मोनसे थास' दंबावो जोङा मा थास' होनोमोन बेखौ जोङो ओ बै ओ बे थास' जोबोर मोजां आरो जानोना बे बेखौ ओ जों जोंनिथिं ओरैनो नेपालि थास' होनना बुङो आरो।
औ जेरै जोङो बेखौ गाइखेर थास' होननानैबो बुङो।
औ औ औ नंगौ ओ बेयो जोबोद मोजां मोजां आरोना बेनिफ्राय जोङो थास' आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ बांद्राय खस्थ' गैया जोङो जोबोर इजियैनो जोङो बे गोरलैयैनो जों थास' आबादखौ मावनो हायोना ओ बांद्राय हालेवबाय थानाय दरखार गैया जों बेखौ खनसेबा खननै मोजाङै हालेवना लाबाय बेनिफ्राय लानानै बरियासे जोङो मोजाङैहाय मा होनो बिनि ओ एसे दिब रोखम खोना लानानै ओ जोङो बे थास' बेयावनो जोङो लारि लारि लारि गायलांबाय थानो हायो नङा होमबा फिसा मोनसे दरसे फेदर‌ बेदरानो गोबां जों गायनो हायो आरोना। बेनिफ्राय औ बेनि औ बेनिफ्राय बिदिनो थास'खौ
जों दरसे बेदरानो
औ। नंगौ औ औ नंगौ बेनिफ्राय बे थास'जों जोङो मा होनो माखासे फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो जेरै जोङो बे थास'निफ्राय जेरै थास' बेदर मोनो नालाय जों बे खौ ओ बाजारफोरावबो जों फानहैनो हायो जेरै जोंनि रांनि थाखाय गोनां थि जायो नालाय जों रांबो जोबोद आरजिनो हायो
जोंनि माखासे ओ न'खराव ओ गोनांथि जानायना रांखावरियाव बेयाव गोबां ओ हेफाजाब मोनो आरो जोङोना बेनिफ्राय ओ बेनि बेसेनाबोथ' जोबोद मोजाङानो ना ओ से से केजियाव जोंनियाव ओ खमैब्लाबो जोङो ब्रैजि बाजि द'जिआ लासे मोनो जोङोना बेखौ बिनि उजानाबो बिनि गोलोराबो जोबोद ओ दङ आरोना एसे दरसे थास' बेदरानो माखासे जायो आरोना नै केजि बा से केजि बिदि जायो आरोना बारा जाखायो बेनिखायनो जोङो थास' आबादखौ मावनो हायो ब्ला मोजां ओ गोबां आबादारिफोरानो थास' आबादखौ मावो मानो होनबा जोबोर मोजां बेवहाय मुलि बायदिसिनानि बांद्राय गोनांथि गैया औ बेयाव जोङो जोबोद गोरलै लाहा राहाजों जों बे थास' आबादखौ मावनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो बे थास' आबादनिफ्राय जोङो मा मोनबाव थास' बिबार मोनोना
औ था
बै थास' बिबारखौबो औ बेखौ जोङो फानहैनोबो हाबावो आरो नङा होमबा जोङो बेनिफ्राय ओ मोननै ना मोननै जोंहा ओ रां आरजिनो हायो आरो बेनि
औ नंगौथारैनो आरो जेरै जोङो थास' मेथ'रि होननोना बेखौबो जोङो ओ रां आरजिनो हायो आरो गोबां मानसिफ्रानो बेखौ फानहैनाय जायो बुंनो थाङोब्ला थास'ल' नङा गोबां रोखोमनिबो जों आबाद मावनो हा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरै जिंखा जिंखाखौबो जों नाफोरजों जानो हायो
औ
औ जिंखा थाइसुम थाइबें आरो जेरै दैज्लां बोथोराव गायनाय होनबाथ' जेरै रैमालि फिथाइ औ गोबां रोखोमनि जों
औ औ नंगौ ओ दा दैज्लां बोथोरनि सम नालाय ना माखासे फिथाइ सामथायखौबोथ' जों मोनखासिगोन ना नङा होमबा मैगं थाइगंजों लोगोसे जेरैहाय लेस्रा जिंखा जोगोनार ना
औ आरो जोङो मैस्था मैगं‌आ जोंनि बर' हारिनि सिनायथि बायदियानो जायो जेरै गासैबो गासैनि गासैबो ओनसोलफोराव जों जानायखौ नुनो मोनबोदों जेरै मैस्थाजों अमा बेदर जेरै मैस्थाजों ना मैस्थाजों खांख्राइ
औ औ औ बे ओक् मैथायाथ' जोबोर मोजांना मैथा
औ जोबोद मोजां औ नंगौ थारैनो जेरै एवना‌फोर एवना‌बो जाजायो
औ
औ जेबो जोङो मैस्थाखौ संनो थाखाय जेबो जेबो थान नङा आरो जेरै दसेनोमोन
ओं ओं नंगौ नंगौ जों नाफोरजोंबो आरामसे मोजाङै जानो हायो आरो बेखौ दा जोङो जोगोनार आरो बेनिफ्राय जिंखा लेस्रा ना बेफोरखौ जों माबायदिहाय आब आबाद मावनाय जायो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ जेरै थ' जोङो जिंखाफोरखौ जेरै ओ बाजार एबा
औ औ
औ जों बेनि बेगरखौ जोङो गायनाय गायनाय जायो आरो औ आरो बेहाय जोङो गोबोरफोर खौसो बांसिन होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आगोलफोर दाथ' जेरै जों मेदिसिन होआबा जेरै एम्फौ एनला सुला बायो नालाय जेरै जों जोंनिया जोबोद खहा जायो नालाय ओ जेरै जोङो जेरै बेफार फालांगियावबो जोबोद खहा खालामो नालाय जोङो बेखौ होनांगौ जायो आरो जेरै मुलिफोर बाजारफोरनिफ्राय बायना लाना फैनानै आरो बेखौ जोङो सां नङाब्ला बियो थाइनो जोबोद गोब्राब बारोना जों सांनि सांबो होनांगौ जेरै बैसां बानानै
बेसेबां होनांगौ
औ बेैसां नागौ
आरो
आरो जेरै जोङो फटलफोरखौबो बेफोरबायदिनो जेरै दिरुं खानानै होनाय जायो आरो औ औ नंगौ
बैसां खालामनानै दिरुं खानानै होनांगौ जायो जाहाथे फटला मोजां थायो
औ
आरो खांख्रिखलाखौबो गोबाङानो गायो जेरै बेफोरखौ जोङो ओ फा फार्म गायनानै जेरै जोङो बेफोरखौबो जेरै ओ फैसा आरजिनो जेरै रां आरजिनो हानायनि थाखाय जोङो ओ ओ बेफोर बेफोर खामानिखौ मावनाय जायो आरो जेरै जों बर'फोरा
औ नंगौ औ दा ओ जोङो बे जिंखा ना जिंखा लेस्रा आबादफोरखौ जों गोरलै राहाजोंनो मावनो हायो आरोना बांद्राय खस्थ' गैया जोंनिया ना औ मावनो हायो
थेवब्लाबो जेरै दा बुंनो थाङोब्ला लेस्राफोराबोदि जेरै एम्फौ एनला सु सुलाबायो जेरै जों लेस्राफोरखौबो ओरै ओरैनो जोङो जेरै ओ एसे खस्थ' खस्थ' खालामालासिनोब्लाबो जों खालामनांगौ जायो आरो जेरै जोङो खालामालासिनोब्लाबो जेरै एम्फौ-एनला सुनानै जेरै बे खहा जानो नागिरो आरो औ लेस्रा लेस्रायाथ' आरो थाबनो बोरायनो हमो जिंखाफोराबो दानो दं दानो गैया औ
बेनिखायनो एसे जोथोनबो लानांबाय जोङो बेनिफ्रायनो बायदिसिना हासारबो होनांगौ जायो दाना ना दानिया हासार मुलि बायदिसिना जोङो भिटामिन होनानै जोङो ओ जोथोन लानांगौ आरो गोदो समावथ' जों आबाद मावोब्ला जोंहा बा माखासे बेफोरबायदि हासार मेडिसिन ना बेबायदि होनायनि गोनांथि गैयामोन ना गोदो समाव जबोद अरगानिक मोनोमोन आरो जोङो ना
औ औ नंगौ थारैनो आगोलनि दिनावथ' जोङो बेफोरबायदि हासार होनायखौ जों जेरै मुलि बायदिसिना मेदिसिन होननायखौ जों जानायखौनो जों नुनो मोनामोन दानि जु जुखौ ओ जोङो जेरै मेदिसिन होआबानो जेरै मैगं थाइगंफोरा थां ओ जेरै जेरै थांना थानो नागिरा बेफोरबायदिनो मेडिसिनखौ होनो होन होनो होनो नांगौ जायो।
औ नंगौ नंगौ औ ओ बेनिखायनो दानियाथ' माखासे एम्फौफोराव बांबाय नालाय ना गोदो समाव बांद्राय एम्फौ गैयामोन बेनिखायनो जेरै जोङो
आबाद होनब्लाथ' जेरै जोङो माइफोरखौबो जेरै एम्फौ फैयो नालाय जेरै माइ फिथाइ जाहांबा जों ओं माइफोरखौनो मोननो गोब्राब जालांबाय दानि जुगाव
औ नंगौ
औ जोबोद खहा जायो आरो
दे अब्ला नोंथांजोंना समाबो जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय आरो उनावबो सावरायगोन होननानै आं नोंथांनिस आसा थाबाय औ नोंथां